हेलौ! खोनादोंना नोंथां? औ औ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों नों
खोनादों ना?
औ औ आं खोनागासिनो नोंथां, औ नोंथां खोनागासिनो आंङो।
औ। औ आं दासो खोनाफैदों माने।
अ।
नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन ओमफ्रायो?
अ नोंथाङा एसे फ्रि दंफैयोबा माने नोंथांजों आबाद मावनायफोरनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन आं माने।
औ औ दाथ' जा खांनानै ओरैनो फ्रियानो दङ नोंथां रायज्लायनो हागोन सावरायनो हागोन नोंथां। ओरैनो मा मा आबादनि सायाव सावरायनो जेनो
बिदिनो माने बिजनेसनि सायाव माने बिजनेस टाइप। आबादनि सायावबो रायलाय नो सानदोंमोन माने आङो। बेयाव माइ गायनाय आरो बेजों लोगोसे आरो बेलेग बेलेग आबादफोरनि सायाव आरो नोंथां। बिदिनो फाथो फाथो आबाद मावनाय गय गायनाय बेफोरनि सायाव आरो नोंथां।
औ औ ओं
औ।
ओ ओरैनो नोंथांमोननि थिं जेनोबा गय आबादफोरखौ माबायदि गायनाय जायो ओरै?
ओरैनो जोंनिखैथ' गयाबखौ गिबियावनो माने बिदि जावैगोन गय बिफांनि फिथाइखौ माने गिबियावनो जोंहा जोंखौ जाय माने फोमोनगोरनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय माने हा हा गुवार जायगा खालामनानै माने फोसाबनानै बेखौ जावैनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां जोंनिखैजाय माने।
औ नोंथां।
बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जेब्ला बे गय जावैनाया खिलिबोगोन बा रज'बोगोन लासैनो बिदिनो खिलि बोनानै माने र ज बोनानै बिदिनो एसे गोजौ गोजौ माने जानदिसैसो एसे गोजौ जाबोनाय समाव सम जाबा माने बेखौहाय माने माने थख' थख' माने जावनानै आलदा आलदा माने बिदिनो आलदा आलदा एसे ज माने जानथाय लायै जान्थाय सुनानै माने गायनाय जायो आरो नोंथां जोंखैजाय बिदि गयनि गयनि आबाद बा मा बिदि खेथिखौ औ नोंथांमोनखैलाय माबायदि खालामो बेफोरबायदि गयनिखौ
जोंनिथिंगायैबो बे एखे रोखोमनि आदबखौनो बाहायनानै गयखौ गायनाय जायोल' था मानिे सिगाङाव जोंनियावबो जेनेबा फुलि खालामग्रोनांगोन नङामबा नोंथां जेन'बा गय बिफांखौ फुलि खालामग्रोनायनि उनावसो बेखौहाय जेब्लानाखि गायस्लाय जानाय जायो जेब्लानाखि माने
औ औ नोंथां
गयया गोजौ गोजौ जायो गय बिफां फुलिया अब्ला बेखौ माने जावखनानै माने दस्रा माने जेनाखि गयफां फुलि जेन' बागान खालामनो सानदों बे बे बागान खालामनो नागिरनाय जायगासिम लानानै माने जावखुनानै लांनानै माने गायनाय जायो आरो बै गय जावख'नाय माबायावबो माखासे माने नियमफोर थायो आरो ना जेनेबा
ओ
बे थाखाय गय गाय माखासे जेब्लानाखि जावखुना जावखुनाय जायो बै जावखुनाय समाव माने गय फिफांजों लोगोसे रोदायावहाय मासे बे माने हाफोर खौ
औ औ
लाफाना जायो बे हाखौ लाफायाबा माने गय फिफां फाङा हानायावहाय बारा ज' जाया बारनो नागिरा बेबायदि सिस्टेमनि जायो आरो दा गय बिफां जुदि गायोब्ला एबा थांनो गोरलै जायो होननानै बुंनाय बुङो आरो बांद्राय गय फिफांफोरखौ गायनाय जायगाफोरा माने बांद्राय अन्थाइ गोनां ओ ओरैनो ओ जेनेबा रानखाव जायो एसे मोजां
जायगा जे जायगायाव बागान खालामनो नागिरदों बैयावहाय थांगोन जायगायावसो माने गायनाय जायो दि आरो बे गय फिफांखौ
औ नोंथां
ओरैनोथ' जोङो मुलाम्फानि सायाव रायलायोबा आथिखालाव जेनेबा गय बिफां गायनायनि गेजेरजों गय बिफांल' नङा जेनेबा थालिर बागान माबा माबि बागान बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों फाथो आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबांथार मुलाम्फाखौ जों माने
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
फोराव जों
औ
जोङो मुलाम्फा खालामनो थाखाय लाङोबा जोङो आथिखालाव गोबांथार माने जों मोननो हायो आरो दा नोंथांमोनथिं फाथो आबाद दा जेनेबा माबायदि रोखोम नि जायो नोंथां एसे
जोंनिखै फाथो आबाद मावनाया माने ओरैनो बांद्रा थ' मावनाय जाया नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ जोंखैथ' फाथो आबाद होनोबा माने जोंखैजाय औ औ औ औ औ माने जोंखैजाय फाथो आबादखौ माने बांद्राय बिदि मावद्रायनाय जाया माने ओरैनो न'आव एसे एनै मावनाय जायो आरो बयबो माने जोंहा जोंखैजाय
औ
बिदिनो औ बिदिनो बांद्राय मावनाय जाया बिगासे बिगानै बेफोरबायदिल' मावनाय जायो औ नोंथांमोनखैलाय बिदिनो फाथो आबादफोरखौ बुरजा बुरजा मावनाय जायो नामा?
हेलौ
जोंनिथिंजायथ' अनेक बुरजा बुरजा मावनायखौ जों आ जोंनि ओरै ओनसोलथिंजायहाय
औ
हेलौ
औ औ नों
थां खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
माने जों फाथो आबादखौ गोबांथार मावनाय जायो आरो ओरैनो जोङो आथिखालाव मुलाम्फानि थाखाय माने फाथो आबादखौ नुयो आरो। हेलौ खोनादों ना नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ